औ नों -नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'योना? बिदिबा आंजों दसे दसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ।
ओम जोंनि रायलायनायखौनोथ' नोंथाङा मिथिखाबायना?
औ।
ओम बिदिबा जागायनोसै नोंथां?
औ।
ओम नोंथाङा अबाव -अबाव बेरायनानै माने गोसोखौ गोजोन मोनो?
आङो बेरायनानै गोसोखौ मोजां मोनो माने गोजान गोजान जायगाफ्राव आरो बेराद बेरायनानै आं गोसोखौ मोजां मोनो। नोंथाङालाय माबायदि जायगायाव बेरायनानै गोसोखौ मोजां मोनो?
बिफां -लाइफां मिथिंगानि समायना सावगारि जेरै हाजो- हाला दैमा- दैसा अन्थाइ अनला दाउसिन -दाउला गाबनाय जायगायाव बेरायनानै माने गोसोखौ गोजोन मोनो आरो नोंथां। जेराव रावबो गैयै सिरि निजोम जायगायाव थानानै रायलायनो माबा लोगो सासे थानाय बिदियाव मोजां मोनो आरो नोंथां।
ओमफ्राय नोंथाङा खाथियाव बेरायखांबाय ना गोजानाव?
एसे गोजानाव बेरायखांबाय नोंथां। नोंथाङा?
आंबो एसे गोजानावनो बेरायखांबाय। ओमफ्राय नोंथांआ हारसिं बेरायनो मोजां मोनो ना लोगोफोरजों थानो मोजां मोनो?
आङो बांसिन लोगोफोरजों मोजां मोनो मानोना लोगोफोरजों थाबा दुखु सुखु बावगारजोबनानै इन्टारेस्ट खालामनानै मोजां मोनो नोंथां। नोंथांङा?
आंबो लोगोफोरजों मोजां मोनो बेरायनो। मानो होनोब्ला लोगोफोरजों थांबा माखासे प्रब्लेमफोर थाबाबो सल्भ खालामनो रायलायनो हायो लोगोफोरजों मिथियि बाथ्राफोर मिथियो गोदान गोदान गियान मोनो बेनि थाखायनो लोगोफोरजों बेरायनो आं मोजां मोनो।
औ नोंथां। नोंथाङा बेरायनाय समाव मा मा फिथाइ सामथाइ जानो मोजां मोनो।
आङो बेरायनाय समाव आपेल आंगुर सिजोननि समाव आरो थोरमुस मोननाय टाइमाव थुरमुसफोरखौ लांफाना जानो मोजां मोनो आरो गोजा गरम बोथोरावहाय थाइजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ आसबल ओमफाय लिथुखु बायदि इदिनो फिथाइफोरखौ आङो मोजां मोनो।
औ नोंथां। ओमफ्राय नोंथांमोननाव जाग्रा फिथाइफोरा मा मा दङ नोंथां?
जोंनाव जाग्रा फिथाइफोरा थाइजौ फिथाइ नारेंखल फिथाइ ओमफ्राय लिसु फिथाइ बेफोरो दं आरो ओमफाय नोंथाङाहाय बेरायनाय समाव मााबायदि जायगाखौ मोजां मोनो हाजो जायगा ना नोङो टाउन बिदि जा यगाखौहाय
आङो बांसिन हाजो जायगाखौ नोंथां जेराव दाउसिन दाउला जेराव जिब जुनार दाउसिन दाउला नुनाय जायो दा ओमफाय बिफां लाइ फांनि समायना महर बिबार बागान बेफोरखौ मोजां मोनो नोंथां
औ ओमफाय आंबो बेबायदि जायगाखौनो जेराव बिबार बागान जायखौ जेराव थाङोब्ला गोसोफ्रा गोजोननाय मोनो बेयावहाय बांसिन मोजां मोनो आरो
नोंथाङा दैमा दैसाफोराव बेरायहैबा दुगैनो मोजां मोनोना गेलेनो मोजां मोनोना
मोजां मोनो
औ नोंथां ओमफाय नोंथाङा बेरायनाय समाव फट' पिकसारफोर लानो मोजां मोनोना
ओम
औ नोंथां लोगोफोरजोंनो हारसिं हारसिं लानो मोजां मोनो
बांसिन लोगोफोरजोंबो लानो मोजां मोनो मानोना मेमरिस थायो गोसोखां थिफोर थायो लोगोफोरजों इदि बेरायनाया फट' बायदिसिना लाबा ओमफाय मोनसे मोननै बिदिफोरखौ हारसिंबो लायो आरो
औ नोंथां ओमफाय नोंथाङा बेरायनाय समाव लोगोफोरजों गावनि दुखु सुखुखौ राय लायो ना नोंथां खिथाना
दुखु सुखु रायलायो दुखु सुखु रायलायनानै गोसोफोरखौ मोजां मोनो
ओमफाय बिदिनो स्रां थाङो आरो गोसोफ्रा ओमफ्राय नोंथाङा बे मेथाइ बेरायनाय समावहाय नों नोङो जाग्रा लोंग्राफोरखौ नोङो न'निफ्राय लांफैयो ना गलायाव बायनानै लाङो
आं न'निफ्रायनो लाङो नोंथां । न'निफ्रायनो लाङोबा रांफोराबो बारा बाहायजाया बिनि थाखायनो मोजां मोनो नोंथां
उम
ओमफाय नोंथाङा बिबारफोर गायनो मोजां मोनोना ।
मानो औ ।
जेराव न'फोरखौ समायना नुथों लामाफोरखौ समायना नुथों । बेफोरनि बागैनो नोंथां ।
आंबो मोजां मोनो जेरै गन्द'राज दङ बिबारफोरा जबा बिबार नारजि बिबार गलाब बिबार ओमफाय दाउस्रि आथिं फुल ओमफायो बिदिनो उम गलाब बिबाराबो गोजा दङ गुफुर दङ जबा बि बिबाराबो गोमो गोजा सब दंजोबो ओमफाय नारजि फुलाबो बि बिदिनो ओमफायो दाउदै फुलाबो दङ गु फुर बेफोरखौ मोजां मोनो आं गायनानै बेफो बेफोर बिबारफोरखौ गायबा बा सिखिरिफोराबो रंजाफैयो बिनि थाखाय मोजां मोनो आरो ला लामाथिं थांनाय मानसिफोराबो नुलाङो नालाय नोंथां मोजां नुनाय मोनो ओयम मोजां होनलांनाय मोजां बिबारफोरखौ नुबा गोसोफोरखौ सान्थि मोनो नालाय नोंथां
ओम
ओंखायनो मोजां मोनो आं बिबारफोरखौ नोंथाङा
आंबो मोजां मोनो बिबार बायदिसिना बिदि गायनो बांसिन बायदिसिना बिबारखौ गलाब बिबार जबा बिबार ओमफ्राय दाउस्रि बिबारखौ मोजां मोनो मानो होनोबा गलाब बिबाराहाय गलाब बिबारखौ गायोब्ला बांसिन गोजा गलाब बिबार आबो गोबां खालारनि थायो गोजा गोमो गलाब । ओमफ्राय बांसिन आङो गोजा । खालारनिखौ मोजां मोनो आरो इखौ गायबाथाय न'फोरखौ न' खाथि खाथियावहाय गायबा समायना नुयो ओमफाय दावस्रि आथिंफोरखौबो बिदिनो ब दामाव गायनानै गोजौआव आलायना दोनबाथाय मोजां नुयो आरो
औ नोंथां
बिनि थाखायनो आं गायनो मोजां मोनो न'फोराव साजायोबा मोजां नुयो नालाय ओमफ्राय नोंथाङा दावबायनाय याव नोंनि लाग्रा जलंगायाव नोङो मा मा बेसाद लांफायो
आङो बहि गांसे फावथेन गंसे लांफायो नोंथां मानोना मा मा नुदों बेफोरखौ लिरनानै लाबोनो मोजां मोनो
औ
खि थाङा आं लांफाखायो नोंथां जेरै बेफोर गासैबो नुथायफोरा बहियाव सेबखांनानै थायो
ओ
ओमफाय नोंथाङा मा मा बिबारफोरखौ मिथियो खिथानो हागोन ना नोंथां
माखौ
ओ नोंनि नों मिथिनाय बिबारफोरनि नामखौ नोंथाङा मि नो हागोन ना खिथानो हागोन ना
खिथानो हागोन जबा बिबार गलाब बिबार फामि बिबार फदम बिबार ओमफाय सिखिरि बिबार ओमफाय लिलि बिबार ओमफाय हाथरखि बिबार गोबां बिबाराबो गोबां रोखोमनि आरो गोबां मुंजों मुं दङ आं बेफोरखौनो मिथिनाय जायो आरो
आं मिथिनायखौ फोरमायनो नोंथांनो आं आं मिथिनायखौ फोरमायना होनि
औ
जेरै गेन्दा फुल गन्दरास नारजि बिबा बार अमफाय फामे बिबार फामे बिबारा दैआव थायो आरो नोंथां
ओम
अमफायो सानफुल दाउस्रि आइथिं ओमफ्रायो फैसा बिलाइ होनो आरोना लामा लामा गायग्राखौ नारजि बिबार गोबां दङ नोंथां बेफोर बिबारफोरखौ सब न'आव गायजोबबा मोजां नुयो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङा न'आव थाबाय था मोजां मोनो ना बेरायनानै मोजां मोनो
आं बांसिन बेरायनानै मोजां मोनो माने न'आव थाबाय थाबाथाय माखासे गियान रोंनांगौफोरखौ जोङो न'आव थानानै मोना बेनिखायनो जों बाहेरायावबो थांनो गोनां जायो जों दावबायनायाव माखासे बिराद गियान मोननो हायो जेरै नोङो गुबुन राव रायज्लायनायनिफ्राय लानानै बा मानसिफोरखौ माबायदि बुंनांगौ माबायदि रायज्लायनांगौ मानसिफोरा माबायदि बेफोरखौ मिथिनो मोनो गोबां खोथा मिथिनोखायनो आङो बांसिन बेरायनानै गोसोखौ मोजां मोनो
औ नोंथां थिगखौनो बुंदों नोंथाङा न'आव थाबाय थाबा जों माखासे माखासे बारहावाखौबो मोनजाया माखासे गियानफोरखौबो जों मोननो थाङा बिनि थाखायनो एसे बेरायनांगौबो नोंथां
औ
नोंथांनिफ्राय गोबां मिथियैखौबो मिथिबाय ओमफाय रोंनांगौखौबो रोंबाय बिदिब्ला जोंनि राय्लायनाय समाबो जाबोबाय बिदिबा दोनथ'सै नोंथां औ दे